औ। हेल' अ' नोंथां। दोङो आङो ओरैनो जिरायनानै नों थांआ मा खालामदों ओंखाम औ आङो ओंखाम जाखांबाय नोंथां। नोंथाङालाय ओंखाम जाबायना जायाखै? आङो आलु भल ना। बेनिफ्राय आलु केरेला भाजा नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो?
ओ दालिजों ओमफ्राय आलु भाजासोमोन नोंथां।
औ। मोजाङानो नोंथांनि खबरा माबादि?
नोंथां आंना खबरा मोजाङानोथ' नोंथां।
औ
नोंथांना माबायदि एसे फोरमायदो।
आङो मोजाङैनो दोंनथ'यो नोंथां जेबो जाथ'वाखै दा। उम नोंथाङा माबायदि दङ'?
आंबो ओरैनोसै नोंथां मोजां गाज्रि गेजेरावनो।
औ
उम नोंथाङा दिनै अबाव अबाव बेरायनो फैखो?
आङो न'आव दंफै। बेरायनो थाङाखै नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो बो दिनै सकआवसो एसे ओरैनो बेरायना फैदो आं दहाय बेलासि ओरैनो बार जाना फैदों।
औ नोंथां नोंथांजों फंसे खोथा रायज्लायनो होननासो हरदोंमोन नोंथाङा फोरमायना होनो हाग
औ नोंथां। माने आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो होननानै फन खालामदोंमोन आरो नोंथां माने ओ जोंनि बर'फोराथ' माने गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायो नालाय ओमफ्राय बर'फोराथ' गोबां बायदिसिना रोखोमनि ओंख्रि जायो बा बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ।
बुंनो औ बुंनो थाङोब्ला जों बर' बर'फोरा बर' ओंख्रिजों बर' ओंख्रि जानाया जोंना अनला अनला खारै अनला खारै ओमफाय दाउ अनला खारैजों दाउजों जोंनि बेस बर'फोरनि ओंख्रि होननानै जों मि थियो आरो औ बिनिफ्राय अनला खारैखौ जोङो साम'जोंबो जानो हायो। ओमफ्राय जोंनि जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिया सबाय दाउ बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय ओ जोङो सबायखौ नाजोंबो जानो हायो। साम'जोंबो जानो हायो। बिदिनो दाउ बेदरजों जानो हायो। आरो जोंनि बर'नि मैगंफोरा जेनेबा बेदर होनोब्ला जोंनि अमाया अमा बेदरानो जोंनि जोंनि फेभरेट आरो जोंनि हारिनि बेनिफ्राय औ। बुंनो थाङोब्ला बायदि बायदि दङो जोंनि मैगंफोरा बर' हारिनि नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो।
औ जागोन नोंथां।
औ।
जोंनि बर' हारि बुंबाथ' ओंख्रि जानाया अनलाजों दाउमेन आरोना।
अ।
अनलाजों दाउ होनबाथाय माने बर'फोरा बिराद मोजां मोनो आरो।
औ।
अनलाजों दाउ आरो बिथिं नारजिजों अमा। मेेन ओंख्रि नारजिजों अमा बिराद बर'फोरनि फेभ्रेट आरो।
नोंथाङा नार्जि अमाखौ माबायदि सङो एसे फोरमायना होदो।
औ नारजिखौहाय जोङो फार्स्टआव ओ साफा खालामनानै लाबो बा बासिनानै लाबाय बेनि उनावहाय दैया एसे सोमनानै दोनबाय।
औ।
ओ लाबोना दोनखानाय अमा बा बेदर बेखौ साफायै सुना लाबाय सुना लानायनि उनावहाय एवखामना लाबाय फार्स्टावहाय।
औ।
फ्रामना लानायनि उनावहाय बै सोमना दोननाय नारजिखौ सुखांबाय सुखांनानै
औ।
जाननानै लानाय सारायाव।
औ।
होबाय आरोखि होनानै एसे। एसे माने एवबाय एवनायनि उनावहाय
औ।
खारै होबाय खारै होनानै दै होबाय दै होनानै एस
उम
खारै होनानै एसे रब होबाय बिनि उनावसो दैखौ होबाय आरो। होनानै रुइहोबाय रुइहोनानै ओ साबाय सानानै हाय संख्रैबो होबाय लोगोसे संख्रै होनानै साबाय सानानै बिनि उनावहाय एवखाना लानाय बेदरखौ अमा बेदरखौ माने होसनबाय आरो ओं ओंख्रियाव नारजि ओंख्रियावहाय होसननानै एसे गोदौ होबावबाय गोदौ होनायनि उनाव खारै नांदेरना नाङाखै संख्रि नांदेरना नाङाखै हो साखिनाय जायो आरोना साखिनानैहाय नोंनि नांगौ बायदि जखाबा नोङो बेसेबां खम खालामनो बेसेबां बुरजा खालामनो संख्रिखौहाय जखा नायनानै ओ जाबायब्ला माने खांनानै दोनबाय आरो। बेनो आरो नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
नोंथाङाथ'ओ बुंखाबायानो ओ अमा जो जों नारजिखौ माबायदि सङो?
औ। नोंथाङा माबाखौ मा होनो बेखौ सबायजों ओ दाउ एसे फोरमायना होदो।
औ आङो साबाय फार्स्टआवनो दखाननि एबा न'आव थाखानाय फोरखौ जोङो लाबोनानै एबा नङाबा न'आव थाखानायफोरखौ जोङो सोमना दोनो जेनेबा जुदि ओ माबा गथा गथाबा सबाइआ जोङो बेखौ फार्स्ट थावनो एवग्रोना लानानै गथा गथायैनो जोङो बेखौ उनग्रोयो आरो। औ बेफोर पात्ताफोराव नङाबा ओ जोंनि माबाफोराव उलारफोराव देनाय जायो आरो। औ नङाबा दिंखिफोराव बिदिनो देनाय जायो। ओ देनानै जोङो एसे बिदिनो धुला उनु ओंखारो नालाय बेयाव बाख्ला थायो नालाय औ बेखौ जावनानै एसे जावबाय जावनानै जोङो सोमना दोनो। सोमना दसे गोबाव सोमना दोन्नानै जोङो बेखौ ओ जेनबा सुनालाबाय बे बेयाव आरो ओ बिनि बिगुर थाबावो बिनि बिगुरखौ जोङो सोमना लानानै बेखौ जोङो सु साब फा दैखौ सिखिनानै जोङो बेखौ सुनांगौ आरो। नङाब्ला दं। दंखलनि दैजों सुब्ला आइरन जोंनाथ' आइरन दोङो ना बिदिनो आइरन जायो आरो गोसोम जायो सबाइ ओंख्रिया। बेनिफ्राय दैसेखि नायजों सुबा साफा जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ मा होनो बिदिनो सुखांना लाबनानै। थाव एसे होग्रोनानै एवना लायो एवना लानानै जोङो बेखौ ओ दै होनानै औ दै होनानै गोद गोदौ होग्रोयो गोदौ होनानै सबायाइखोदों दैखोदों गोदौहोग्रोनानै जोङो दसे गोबाव दोननानै खारै खारै होयो खारै होनानै आरो खोबना होबावो खोबना होनानै जोङो बेदर आरो बेखौ दोन होनानै जोङो बेदरखौ एवफ्रामना लाबाय ओ एवफ्रामना लानानै जोङो एवफ्रामना लानानै बिदिनो ओ बेखौ एवफ्रांग्रोना लानानै बेदरखौ दोनबाय दोननानै जुदि सबाया ओ जायोब्ला सबायखौ ग्लब ग्लब गोदौवोबा बे सबाय ओंख्रियाव जोङो ओ बेदरखौ गारसना होनाय बायसा जायो आरो बिदिनो गारसनना होना हो बाय होनानै ओ गोबाव दोननानै बे ओंख्रिया मोनां मोनां जाबा जों ङो ओ संख्रि साखिबाय ओ बिदिनो संख्रै साखिना संख्रै माने बिदिनो हा ओ संख्रि होबाय खारै होबाय ओ बेदरखौबो होखांबाय होनानै बेदरा बे ओंख्रिया मोननोसै जाबाय आरो। मोननो जाब्लाथाय बे ओंख्रिखौ ओ खांबाय जोङो इदिनो फालौ उनु बिदि बो होयो। ओमफाय बांद्राय मस्ला होननो होआ आरो बिदि ओ सबाय ओंख्रिफोराव। बिदिनो जोंनि ओ बर'नि ओंख्रिया गोथाव जायो आरो। सबायाइजों दाउजों ओ बिदिनोसै आरो नों थाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायना होदो। हेलौ।
नोंथाङाथ नोंथाङाथ सबाय ओंख्रिनि संनाय गासिखौबो फोरमायनानै होखाबाय।
नोंथाङा हायोबा एसे फोरमायदो।
सबाइ ओंख्रिखौथ नोंथाङा खोन्थानाय बायदिनो बानायनाय जाखायो।
औ औ।
बर'फोरनि ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायना होनोसै नोंथां आङो।
औ दे। जोंना नोंथां समबो जाबाय।
औ नोंथां।
औ जोंना एसे समबो जाबाय नोंथां दोननोसै औ।
औ जागोन दे नोंथाङा जोंना समबो जाबायना औ।